औ नोंथां मा खालामगासिनो दं नोंथाङालाय?
आं नोंथां दासान्दिथ' जेबो खालामाखै आं हराबो थौबाय नालाय आं एसे बिसिनायावनो गोलाव जाना दं आरोना नोंथां
औ नोंथां नोंथांमोननिखि दा जेनेबा दा बुंनो हाङोबा गरमा मा रखम सलिगासिनो दोङो
दा नोंथां दा गरमनि बागै बुंबाथ' दसेनो गरम होयो आरो दसेनो अखा माने खोबो आरोना नोंथां
ओम ओम
माने थान्दाबो गरमबो माने थान्दा होलाय गरम होलाय होबाय थाया आरोना नोंथां
औ-औ नोंथाङालाय जेनेबा दा नोंथाङाथ' गरमबो होयो थान्दाबो होयो होनना बुंनो दा जेनबा आं मोनसे कुइसन नोंथांनाव दा जेनेबा गरम बोथोराव नोंसा नोंथाङा देहाखौ थाजिम मोननो थाखाय मा मा फिथाइ सामथाइखौ जानानै थाजिम मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा दा जेनेबा आंनि सिगाङाव
नोंथां दा बुंबाथ' फिथाइ सामथाइ माने फिथाइ सामथाइ जानानै थाजिम मोना नालाय आङो दखाननिफ्राय माने दखान खाथियाव थाखानायलाय आं दखानाव थांनानै माने थान्दा लोङो आरोना नोंथां थान्दा लोंनानै एसे थाजिम मोनबा थाय बा ओमफ्राय फैनानै थाना लोंना फैनानै माने आं फेन सिङाव थायो नालाय फेन सिङाव थानानै माने दा गरम मोननालाय मोना बिसनायावथ' उन्दु'नो हाया नालाय आं हायावनो एसे उनदुना थायो आरोना नोंथां बेलासियाव
नोंथाङा जेनेबा दा बुंनाङोबा दा गरम सोलिगासिनो दङ होनबा ना नोंथांनि नोंथांमोननि थिंहाय दा जेनेबा जेनेबा नोंथाङा दा सानसे बेसेबांसो दै लोंनाय थाङो नोंथांना
आं नोंथां सानसेयाव बुंनो थाङोब्ला ओरैनो माने आं
आ आं खेला गेलेनोबो थाङो नालाय खेला गेलेनो थांनायनि समगावथ' ओरैनोथ' दुइ लिटाराथ'
थांखायो लोंनाया
बेसेबांसो लिटार थाङो नोंथां
दा नोंथां खेला सुला माने खेला गेलेनाफोर थांनाय आरो खेलायगोन ना फैनायावलासे आंना सारि लिटारा हाबो आरो ना नोंथां औ आंना आं बुंनो थाङोब्ला दैयानो माने मानि फेभ्रेट आरोना नोंथां माने गरम माने दै लोङाबा थानो हाया आरो नोंथां
नोंथां दैखौ नोंथाङा सारि लिटार हाबो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां सारि लिटारसो हाबो आरोना नोंथां
बुंनाङोबा दैखो देहानि प्रटिननि थाखाय सात लिटार लोंनांगौ मानसिया
आतसा
सात लिटार लोंनांगौ होनना बुंनो थाङोबा नोंथां देहानि थाखाय दा
औ
नोंथाङाथ' दा सानदि थ द फिफा वर्ल्ड काप नायगासिनो दङ ना होनबा नङा होमबा
औ नोंथां आं दा बुंनो थांला आं माने फुटबलनिनो एसे राभ नालाय माने बुंनो थांब्ला दा आं फुटबलनिनो फेभरेट होनना बुंदो आरोना फुटबल आंनि बेनिखायनो आं फुटबल नायो नोंथां
औ दा जेनेबा नोंथाङाथ' फुटबल नायो दा जेनेबा नोंथांनि फेभरेट टिमाव अबे नोंथाङा बाय फोरमायनो हागोन नामा?
दा बुंनो थाङोला आंनि फेभरेट टिमा ब्राजिल आरोना नोंथां थेवबाबो माने आंनि फेभ्रेटआ जाहैबाय नैमार नालाय बेनिखायनो आं ब्राजिल टिमखौ माने सापर्ट खालामो आरोना नोंथां दुखुनांथावना बाथ्रा देग्लाय नोंथां माने दा जोंनि ब्राजिलनि टिमा माने से आरो नै गल' माने हार हैनाय जायोबा आरो ना नोंथां
औ
थेवब्लाबो आं ब्राजिलखौ माने ब्राजिलनि टिमखौ सापर्ट होयो जाहैबाय नालाय बेनिखायनो आं ब्राजिल थिमखौनो माने फेभ्रेट आरोना नोंथां ब्राजिल थिमानो
नोंथाङा ब्राजिल टिमनि जेनेबा दा नेमारखौ मोजां मोनो ना होनबा नोंथाङा नेमारनो थाखाय एसे फोरमायनो हागोन ना जेनेबा माने थाखाय मोजां मोनो दा बुंनाङा बेखौ
औ नोंथां हागोन ओं
औ नोंथां
दा ब्राजिल थिमनि बागै बुंखांबा माने नैमारनि बागै बुंनो थाङोबा माने निमारनि सि किल आरो निमारनि रिसपेक्टखौ आं जोबोद मोजां मोनो आरो निमारनि स्टाइल निमारनि जेरै दाननाय सि खिल बा दा जेरै नेमारा गल होबा जेरै बायसा माने इन्जय खालामो बा सेलेब्रेसन खालामो बेफोर आंनि माने जोबोद माने फेभरेट आरो ना नोंथां माने आं नेमारखौ जोबोद मोजां मोनो बेफोरनिफ्राय साइस माने आं बुं दा आंबो नेमारनि एसे एनला माने सोलोंहोलांदों आरो ना नोंथां माने बुंनो थाङोबा माने सोलोंहोलांदोसो माने रोंबाङा आरो ना नोंथां थेवब्लाबो आं एसे एनै माने नाजाहोलांदों आरो ना नोंथां
नोंथाङाथ' दा जेनेबा द दहय सिगाङाव आगोल सिगाङाव बुंखा फुटबल गेलेयो ना होमबा
औ नोंथां
नोंथाङा नोंथांनि फुटबलनि क्लाबनि नामखौ बुंनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां जोंना माने एफाग्राबबो माने बुंनो थांबथाय गिदिर क्लाब नङा नालाय
माने जोंना क्लाबा माने आं बेलेग क्लाबावसो गेलेयोमोन नालाय माने जोंनि गामियाव माने क्लाब गैयामोन बेनिखायनो जोंनि सेंग्राफोरा माने बेलेग माने क्लाब दो जानासो गेलेनो थाङोमोन नालाय बेलेगनि टिमजोंहाय स' बेनि थाखायनो जों बेलेग क्लाबावसो गेलेनो थाङोमोन ओमफ्राय
बांद्राय गोबाव जायाखै आरोना नोंथां जोंनि क्लाब माने गोदान खुलिनायाहाय दा जोंनि गोदान क्लाब खुलिनायाहाय जाहैबाय बि एस क्लाब माने बुनगावस क्लाब माने सर्द फ्रमाव जाहैबाय माने बिएस क्लाब जाहैबाय ना नोंथां दा जों बेवहायबो गोलैयो आरो जों आगोल जेरावहाय गेलेयो माने बे क्लाबजोंबो गेलेनो थाङो आरो जेब्ला जोंनि क्लाबा माने गेलेनो थाङो अब्लाना जोङो जोंनि क्लाब जानानै थाङा आरो नोंथां
औ नोंथाङाथ' फुटबल गेलेयो होनना बुंदो नोंथाङा दा फुटबलाव अबे जाना गेलेयो
आं नोंथां बुंनो थांब्ला दा मोननै पजिसन गेलेयो आरो ना नोंथां
औ
आं बुंथ'बा दा किपाराव माने मेइन किपाराव जाहैबाय माने आंनि फास माने सोलोंजेनन्नायानो किपारावमोन नालाय माने गलकिपाराव ओमफ्राय आं दा माने बेयावबो गेलेयो आरो जेब्ला जोंनि मानसिया माने एसे डाउन जायो माने दा जेरै जोंनि टिमाव हाय माने गासैबो माने सुबुंफोरानो स्ट्रं जाया नालाय माने साफा सानैथ' एसे नर्मेल जायो नालाय स' आं बेनि थाखायनो आं गेलेयो आरोना नोंथां
औ नोंथां दा
जेनेबा नोंथाङा दा क्रिकेटनो फुटबलनि बाहेरै दा मायाबाफोर खेला गेलेबावो नामा आरो दा जेनबा
मा होनदों नोंथां नोंथांनि माथोखौहाय आं हेफाग्राब माने खोनाफैदासै आरोना नोंथां एसे नोंथाङा
जेनेबा नोंथाङा दासा दि बुङाखै होनबा फुटबल गेलेयो फुटबलनि अनगा आरो जेना दा खेला दङ होनबा दा हकि दं फुटबल दं क्रिकेट दं भलिबल दं आरो नोंथाङा माबाफोर खेला गेलेबावो आरोना नोंथां बिनि अनगा फुटबलनि बागै
औ नोंथां आं फुटबलनि बागैबो आङो मोनथाम आरो खेला माने फुटबलदो माने मोनब्रै खेला गेलेदों आरोना नोंथां
ओं
जेरै बुंनो थांब्ला आंनि फुटबल जाहैबाय फेभरेट नालाय आं फुटबल खौ बांसिन नाजायो आरोना नोंथां फुटबलाव माने बेस्ट जानो थाखाय बेजों लोगोसे आं आरो क्रिकेटबो गेलेयो आरो भलिबल गेलेयो आरो काबादि गेलेयो
नोंथाङा दा होमबा क्रिकेटथ गेलेयो क्रिकेटनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनि सिगाङाव
आं नोंथां क्रिकेट आरो बाखि बेलेग खलानि बागै आं एफाग्राब मिथियानालाय आं फोरमायसनो हानाय नङा दे नोंथां माने आं बेफोरखौ एरैनो जेब्ला लोगोफोरा फुटबल गेलेयालासिनो माने गेलेनो थाङालासिनो जेब्ला क्रिकेटाव माने गेलेनो थाङो क्रिकेटखौ आं अब्लासो बिसोरजों लोगोसे माने एसे ज'ज जााफानानै थाङो आरो नोंथां
औ औ
औ नोंथां ओमबा आं निमाहा बिबाय बेनि थाखायनो माने बेफोरखौ एफाग्राब बुंनो हानाय नङा आं नोंथांखौ फंसे खोथासो सोंनो नागिरदोंमोन
औ नोंथां
ओमफ्राय नोंथाङा जेरै आंखौ सोंदों आं बेफोरनिनो माने कुइसनखौ सोंफिनोसै आरोना नोंथां माने रिटार्न कुइसन सोंफिननाया जासिगोन
औ नोंथां
नोंथाङालाय बेफोरनि माने बे खेलाफोरनि बागै एसे माने जेरै जों खेला गेले नङा होमबा नोंथां
औ
नोंथाङाबो बेफोरबायैसा खेला गेलेयोना ना एरैनो थायो?
आंबो गेलेयो नोंथां दा जोंना फुटबल गेलेयो क्रिकेट गेलेयो बोथोरनि समाव गोगलैयो आरोना नोंथां। दा बोथोरा दा फुटबल गेलेनायसो बोथोर ना होनना बुंबा बुंनो थाङोब्ला।
उम उम उम
औ
अब्ला नोंथांनि फेभरेटआ मा म म दा बुंनो थाङोबाथ नोंथांनि फेभारेट माने गेमा माबे माने
दा बुंनो आाङोबा आंनि फेभरेट गेमानो दा बोथोरनि सान्दै जहाथे दा जेनेबा आं दा फुटबलखौबो मोजां नाङो भलिबलखौबो मोजां नाङो इरिखौबो मोजां नाङो होनना बुंनाङोबा। दा आंनिया सब फेभरेट आरो बुंनो थाङोबा आं दा बोथोरनि समाव।
औ
औ
माने दा बुंनो थांब्ला बोथोरजों लोगोसे जि माने सिजोनाव माने दा सिजोना बुंनो थाङो नालाय। जि सिजोन माने माबे खेलाखौ गेले बेनो माने
औ औ नोंथां औ नोंथां आंनो बेनो आरोना बुंङोबा। खेला होनना बुंबानो जाबाय दा ने सान्दि दा बुं
आचसा माने गासै माने खेलायावनो माने नोंथां एफा एफा माने राब दं आर ना नोंथां।
औ नोंथां औ
होमबा नोंथाङा एसे खेलाफोरनि बागै फोरमायस'नो हागोन नामा?
अ अबेनि बागैबा नोंथांखौ फोरमायनांगोन आं होनोमबा दा जेनेबा
दा नोंथाङा जागायनो थाङोबा फुटबलनि बागैनो एसे फोरमायदों नामा नोंथां?
औ नोंथां जागोन। दा जेनेबा फुटबलनि बागै बुंनो थाङोबथ' दा टिम मोनसेयाल' जास सल्लजन थायो होमबा
ओम
टेनजेन मानसिया फिल्डआव हाबलायो सासे गलपस ओमफ्राय मेन बेग थाबाय साइद बेग ओनिफ्राय स्ट्रायगार थाबाय सानै निफ्राय हाब सिथाव थाबाय साथामा साब्रै बिदिनो आरो। होनना बुंनो थाङोबा नोंथां। बिनि बिनि उनाव ओ लेफारि थाबाय सासे जासमेन थाबाय। सानै लेफार साथामानो जाहैबाय आरो ना बुंनांगौबा जाससे दो लेफारिदो। बुंनांगौब्ला
औ
बेनि उनाव आरो' फावलखौथ' नोंथाङाबो मिथिखायो मानो होनबा फास समायावनोखौ एल' होबाय। बा आथेंखौ जोख्लायना खोलैबा दा बुंनाङोबा। खेलायाव जनिबा पुस खालामबा नलिबार